खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो नै ओरैनो जेननानै दङ माने बार जादों आरोना इदिनो गरम नालाय बोथोरा।
फिफां सायायाव जिरायनानै दं आरो।
औ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो मोनसे फिसा आयदानि सायाव राय्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ जागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ। होमबा आयदायानो जाबाय बर' समाजाव औवानि बाहायनायनि सायाव।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दायो जेनेबा जोङो ओ। औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा माने औवाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मानो गोबां बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो जोंहा गोदोनि समावहाय बिदिनो न' बां लुनायफोरावबो जोंहा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने ओ संराइ सान्द्रि हेबनाय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरावबो माने जोंहा औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेबायदिनो जोंहा ओ बांसिन जों बाहायो होनोब्ला जोंहा न' लुनायफ्राव गोदोनि समावहाय माने बांसिन बाहायोमोन जेरैहाय जोङो बिदिनो औवा खौनो जोङो खुन्था बानायोमोन आरो बेफोबायदिनो जोङो औवाखौनो जोङो इन्जुर जोङो बानायो आरो बेफोर जोंहा औवाया गोबां खामानियाव बाहायो आरो जों माने औवाखौ जोङो हारिमुनि ओ माखासे माबाफ्रावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो औवानिफ्रायनो जुं बानायनाय बिदिनो ओ बिदिनो मा होनो बेखौ ओ गरखा ओ गरखा ना मा बुङो बेफोरबायदि बाहायनाय औ बेफोरबायदि माखासे खामानिफोराव जों औवाफोरखौ बाहायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा बुंनो थांबाथ' औवाया माने न' लुनायफ्रावनो मेनलि माने बांसिनै बाहायजायोमोन आरो दिनो जोंहा गोजौनि जेनेबा जोङो उखुम होनायफ्राव जोङो बिदिनो फेरा होनांगौ बेबायदि खामानिफोराव जों बाहायोमोन आरो बेफोरनो जोंहा ओ इन्जुरनि जेनेबा जोङो बे मा होनो बेखौ इन्जुर दुमनाय बेफोरावबो जों बाहायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो ओ न'नि सोरगिदिं माने जोङो ओ न'फोरखौहाय जोङो सेफ थि लाखिनो थाखाय जेनेबा मोसौ मोसानिफ्राय जोङो बास थाखाय जोङो बेफोरावहाय जोङो माने सोगिदिनि बेराफोरखौ दुमनानै लायो बेफोरबायदिनो आरो जोंहा गोबां माने ओ संग्राय सान्द्रि सेन ओ बेफोरबायदिनो खादा गिसिब बेफोरबायदि माने जोंहा गोबां जिनिसफोरखौहाय जों माने औवानिफ्रायनो बानायनानै ओ दिहुनो आरो माने जोङो बे माने नेसारेलि जों माने औवानिफ्राय बानायो आरो दा आरो माखास जे बेफोरबायदिनो जोंहा ओ हाबायाव जोङो माखासे माबाफोर बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो जेनेबा औवानिजोंनो जोङो बर'फ्रा ओ बाथौफोरबो दुङो आरो जेनेबा धोरोमनि बेलायाव बुंनानै थाङोब्ला औ बेफोरबायदि माखास जे धोरोमनि बेलायावबो जोङो बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो दा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा औवाफ्रा ओ माने जोंहा बेफोर बायदिनि अनगायै ओ मा होनो बिखौ उम जोङो ओंखाम आरि ओ ओंख्रिफोर संनायफोरावबो जोङो गोबां बाहायनायफोरखौबो नुनो मोनो दा बेबायदिनो आरो गोबां खामानिफ्राव जोङो बाहायनायफोरखौहाय नुनो मोनो आरो दा औवाफ्रा आरो बिदिनो जोङो लेखा आजिखालि जोङो लेखा बायदिसिना बाहायनाय ओ बानायनायफोरावबो जोङो औवानिफ्रायनो जों बानायो होननानै मिथिनो मोनो आरो जोंहा दानि समावहायो न' बां लुनायफोराव जोङो जेनेबा साथारिं बानायनाय बा जोङो ओ साटारिं ओ हमथानायफोरावबो जोङो बाहायो जेहेथु जोङो ओ आजिखालि गिदिर गिदिर न' बांलुयो नङा होमबा
दा बैफोराव जोंहा माखासे औवानि गोनांथि जायो दा बैफोराव जों माने औवाखौनो ओ सुंथानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेफोरबादिनो आरो गोबां खामानिफोराव बाहायनायफोर जों नुनो मोनो आरो इदिनो जोङो मैगं थाइगं गायो नङा होमब्ला दा बैबो मैगं थाइगंखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो दावखो होनो थाखाय जोङो जेनलाब होनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि खामानिफ्रावबो जोङो गोबां बाहायनायफोरखौ जोंङो औवानि भेलुखौ जोंङो नुनो मोनो आरो दा औवाया थ' जोंङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा मोननै मोनथामसो गोबां रोखोमनि दङ आरो बिदिनो औवा बिज्लि होनो मोनसे
बिदिनो आरो जोंहा औवा गुबै आरो औवा बुरखा बेबायदिखौ बाहायो आरो दा बेफोरनि बाहायनायाबो माने जोंङो गुबुन गुबुन जायो आरो। जोंङो दा बांसिन दा बाहायो होनोब्ला जोंङो औवा गुबैखौनो जोंङो बांसिन बाहायो मानो होनोब्ला बे माने ओ बांसिनै जोंनि खामानियाव ओ बाहायजानाय मोनसे औवा आरो बेबायदिनो जोंङो गोरा गोरा जेनेबा जों खुन्थाफोर गायनो थाखाय जोंङो बैफोरबायदि खामानिफोराव बाहायनो थाखाय जोंङो औवा बुरखाखौ जोंङो बाहायनाय जायो आरो जिहेथु बियो माने गान्थि ब्रे ब्रे एसे ओ बांसिन जायो आरो औवानि बे ओ जिहेथु माबा गोरा बेखौ माने गोरासिन जायो आरो बेयो। औ दा नोंथाङा बेसे औवानि बागै फोरमायनानै होनो हागोन नामा जे औवाखौ माबायदि माबायदिआव बाहायनाय जायो बेफोरनि बागै?
औ हागोन नोंथां जिहेथु जों बर'फोरनो औवाया माने जोनोमनिफ्रायनो लानानै थैजासिम नांगौ गोनांथि दङ होननानै बे
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। जोंनो जोनोमावबो नांगौ आरो थैनायावबो जेनेबा गोथैखौ बाननानै लांनाय जिहेथु गोथै हाखर गोथैसालिसिम बाननानै लांनायसिम औवानि गोनांथि जायो।
औ।
जेनेबा फार्स्टआव जोनोमनिफ्राय फ्राय बुंनो थाङोब्ला माने गोदोथ' जोंनाव बिदिनो जोनोम गथ' फोर जोनोम होयोब्ला माने डाक्टार बिदिनो हस्पिटेल बा मेडिकेलफोराव लांनायखौथ' बांसिनानो नुनो थाङामोन ना गोदोनि दिनाव।
औ।
ओंखायनो न'फ्रावनो माने जोनोम होयोमोन नालाय थ' न'आवनो बै औवानि जि थेवल जिरनानै लायो नङा होमबा बे टेवोलजोंनो गथ'नि नारिखौ हानाय नुनो मोनोमोन आरो। जेराव जोंनाव माने जेबो सेफटिकफोरबो जायामोन बेनि थाखायनो औवानि टेवेलजोंनो गथ'नि नारिखौ हानाय नुनो मोनोमोन। बेनिफ्राय आरो जोंनि बर'नि संसार जानाय न'खरफोराव माने गोबां औवानि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेरै
अ।
आ ओंख्रि सानो थाखाय बे मैगं बेखौ दालि खा दाबा बै सागं होननानै बुङो नङा होमबा? बेफोरखौ बाहायो आरो ओंखाम एरखावनो थाखाय खा दौ बाहायो।
औ।
बिदिनो औवानि बाहायनाया गोबां आरो नोंथां बुंनानै फोजोबनो हाया जेरै माइ आबाद मावनायावबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो माइ आबाद मावनायाव। जेरै मोसौ गोदोथ' जोंना बांसिनै मोसौजोंनो आबाद मावोमोन नांगोलजों।
औ औ।
बेयावहाय जोंनो मोसौखौ होनो थाखायबो जोंनो लावथिनि गोनांथि जायो। बेबो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो ओ जिहेथु माइआ गायनो जायोब्ला मै होयो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
मैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो दांगुर ना मा होनोमोन बेखौ बेखौ औ बेखौबोथ' माबाजोंनो बानायनाय जायो औवाजोंनो बेनि ओमफ्राय जि जोंनि बर'नि आंगो धोरोम बाथौ धोरोम नङा होमबा बेखौबोथ' जोङो औवा औवाजोंनो दुमनाय जायो थसेल'
औ
औवाजोंनो दुमो नङा होमबा बेखौबो?
औ नंगौ नोंथां
औ औ बेयावबो गोनांथि जायो आरो जोंनि बर'नि मोनसे आंगो नाफाम जाग्रा बेखौबो जोङो औवाजोंनो औवानि हासुङावनो थुमनानै दोननाय बा सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो।
औ
बिदिनो औवानि बाहायनाय आरो बेरा नोंथाङा बुंलांनाय बाददिनो न'खराव बेरा दुमनाय बाहायो।
औ
ज गोदोथ' जोंना औवानि अनगा बिदिनो सिमेन्ट, बाला, अन्थाइफोरनि बिदिनो बेरा फोर वालफोर होनाय नुनो मोनामोन जिहेतु न'नि बाउण्डारि जोङो औवाजोंनो दुमनाय जायोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो ओम आबादनि अनगायै ना हमनाय ना हमनायावबो जोङो गोबां औवानि आइजेंफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। जेरै, जेखाइ हेबनायावनो होन खबायाइ हेबनायावनो होन आरो सेन नङा होमबा सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो खाथि
औ बिदिनो औ ख'खा बेफोरबायदिखौ ना
हो
औ खखा होनदों ना साग्रा बे खखा जे थायो बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना।
औ
औ
आरो सिलि -सिलि होननाय मोनसेबो दङ ना बेजोंबो बेखौबो बानायो खुवाजोंनो बिदिनो गोबां आरो जोंनि जेनेबा माइ आरो माइ जावनो थाखायबो जोङो संग्राय- सानद्रि नांगौ नङा होमबा??
औ नंगौ
औ माइ गाब जुजाय एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनो थाखाय माइरं एक्सट्रा एक्सट्रा खालामनो थाखाय जोंनो संग्राय सान्द्ररिनि गोनांथि जायो। बे संग्राय सान्द्रियावबो जों औवाखौनो बाहायो आरो गोदो थ' जोंनाव बिदिनो दुलि होननाय मोनसे दङमोन नङा होमबा?
औ नंगौ
औ औ दुलिखौबो जोङो औवाजोंनो हेबनाय जायोमोन। बिदिनो गोबां आरोना नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दङ बिदिनो आं जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथाङा आरो थालांनायफोर माबाफोर मोनथिबावो नामा
औ थालांनायाथ' माने इदिनो गोबां बायदि रोखोम ओ बानायनो जायो आरोना जेनेबा औवानिफ्रायनो जोङो माखासे नांगौखिनि जोंनि जिउआव जि गोनांथि बि जायो माने जोङो गोदोनि समावथ' जों माने ओ बिदिनो लबारनि ओ बायदिसिना दाखा ओ माबाफोरखौहाय जोङो मोनामोन नालाय जिहेथु जोंहा गोदो बांद्राय बिदिनो रां रुफानि सायाव जोङो सोनारनांगौ जायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा बै समावाय रां रुफाबो गोबांद्राय गैयामोन नालाय
औ
बिदिनो जों गाव गावनो माने औवाजोंनो जोङो जिखिनि नांगौ जेनेबा जोङो गोदोनि समावहाय जोङो माइरं सुनो थाखाय जोंहा ओ बिदिनो लहानि बा के खेरखाफोर गैयामोन दा जोङो बेफोरखौ माने औवाजोंनो बानायनानै लायोमोन आरो बिदिनो जोङो मैगं दोनग्रा खादा जेनेबा बेखौबो जोङो बाहायोमोन जेनेबा आरो बेबायदिनो जोङो हा रोगानो थाखाय जोङो गोदोनि समाव माने औवाजोंनो बानायोमोन सांग्रा होनो आरोना जोङो बानायनाय नुनो मोनोमोन आरो बेफोरदिनो जोङो जुंगाल जे मोसौनि गोदोनायाव होयो औ बेफोरखौबो बानायनाय बे जों नुनो मोनोमोन आरो दा बेबायदिनो गोबां माने औवाया जोंनि रायजो जानायाव गोबां ओ माबा होबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जानानै फैबाय दोननोसै नामा
औ दोनथ'नोसै दे
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोनथों